हेलौ
खोनादोंंना?
खोनादोना नोंथां?
अ खोनाखासिनो आं हेलौ
गोजोन मोनाबिलि समनि नोंथांसिम उम गाहाम नाय जाससिहरनाय जाबाय
हा?
खोनादों?
हेलौ खोनादों
खोनाना?
खोनादों
औ नोंथाङा दा औ खोनादों गोजोन मोनाबलि समनि नोंथांसिम ए गाहाम हमलायनाय जासिह हरनाय जा हरनाय जाबाय लोगोसे नोंथां जों फिन सावरायनो मोननानै गोसोआव मोज जाबाय दा नोंथाङा बे समाव मा खालामगासिनो दंङ'? नंगौ इदिबो रोंङो नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनानै आं कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा दा सम दङ' ना? औ नंगौ जों बयबो मिथिगौ जेथेनाखि जोङो सावरायगोन दै बानानोस सोआव नंगौ दिनै गोबां जुब जुब अखानि हानाय ज होनाव दिनै जोंनि ओनसोलफोराव गोबां दैबानाजों जोंनि माखासे ओ गामिफोराव एबा ओनसोल माखासे जेंना जो मोगा मोगि जानो गोनां जादों थिग बेफोरबायदिनो नों थांमोननि एरियायाव उम माबायदि सोमजिदों जोंखै दै बानाया ओ दिनै लादों दिनै नोंथांमोननि एरियायाव माबदि जेरैबायदिससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांङा?
जोंनियावथ' एसेबां गिख्रंथाव सोमजियाखै नोंथां ओ जोंना ओरै भुटाननिफ्राय अखा हायोबाथाय जोंनि दैमाया लोमसावो नोंथां।
नंगौ नंगौ खोनादों।
ओमफाय ओ लोमसावो ओमफ्राय जोंनि बे ओ दुब्लि बारिखौ माने एसे खुरखालांबाय आरो दैमाया। बेनि ओमफ्राय बे जोंनि दैबानाया ओजों पाति पाति साइद खोला साइदथिं ओ दैबाना लोमसावहैजोबो। आरो बाराद्राय अखा हायोबा बे न' खाथियाव थानाय दंग' दंला फोराबो लोमसावनानै ओ एसे खुरखानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथा। खोनादोंना? हेलौ। हेलौ।
जानोखि दैबाना जायोबाथाय जों नागासिनो
नोंथां नोंथांना नेट-नेटा प्रब्लेम दां एसे औ खोनादों।
जिथुनाखि जोङो दैबाना जायोबाथाय दिनै सुबुं माहारिनि माबाफोर लाब जायोना खहा जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
दैबाना जायोबाथ' सुबुंनि खहायानो जायो होनजायो नोंथां। जेराव जों मोनसे आबाद मावनो थाखाय दैमा खाथि जायोब्ला माने जोंनि आबादथिलिखौबो खुरख्लालाङो। बेजों लोगोसे दंफां लाइफां आरो न' खाथिफोरखौबो ओ बुखारलांनाय खुख्लालांनाय जिब जुनार दैयाव गोजाव लांनाय खहा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो सुबुंनि थाखाय।
दा नोंसोरनिथिंबो दैबाना जायोब्ला खहा जानाय जादोंना नोंथां?
हेलौ। हेलौ।
जिथुनोखि जोङो एबार नोखि अखा खोनादोंना खोनागासिनो। खोनादों ना? औ नंगौ जिथुनाखि दैबाना दैबाना होनोबाथ' जोङो बयबो मिथिगौ। जिथुनाखि
औ।
जोंनि गोबां जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव दिनै माखासेनो दैबाना जेनेबा जोंनि माखासे दैबाना जानायाव जोंनि दिनै माखासे गामिफोर बा ओनसोलफोरा दिनै माखासे जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानायखौ जों बेसे नुदों नुदों मोनगासि नो दङो। माखासे जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै माखासे खौरांफोरखौ जों मोननो हादों। जेथुना खि। जेरै लामा बायनाय दालां बायनाय अबेबा ब्रिज बायनाय बेफोरबायदि जोङो थासारिखौ जों नुगासिनो दङो। दिनै
उम।
दै बानाया ओरैबायदि गिख्रंथाव दिनै महर लादों दिनै माखासे जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि एरियाफोराव दिनै माखासे लोंनो थाखाय दै गैया जानो थाखाय ओंखाम गैया। जेरै माइ माइरं गासै खौबो दिनै सिलिंखार खालामलानायखौ जों नुदों। जेरै न' बां, लामा सामा, दाउ, अमा, हांसो, फारौ, मोसौ, बोरमा गा सिबो दैफोराव माखासे जों बोहैलांनायखौ नुनो मोनदों। बिदिनो माखासे सुबुंफोर नि सुबुंफोरा माखासे जेंना जेंसि मोगा मोगि जानाय जेरै सुबुं फोरा दैजों बोहैखारलांजानाय बेफोरबायदि जों थासारिखौ जोङो दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे निउस पेपारनि गेजेरजों जों नुनो मोननाय जादों। नंगौ जोङो मिथिगौ जे दैबाना होनोबा थाय जों माखासे सुबुंनि खहा जायो। जेरै न' बांनि खहा जेरै मोसौ हांसो फारौ बेफोरबायदि माखासे गोजालांनायाव जेरै जों खखा जायो जेरै जों खेथि मावनाय याव जेरै आबाद मावनायाव आबाद फोथाराव माखासे खैलोरफोरा दिनै बुखार फैयो गोजाननिफ्राय माखासे हाफ फोरखौ लानानै जोंनि आबाद थिलिफोराव एबा माइ आबादफोराव जेरै फबफैयो बेफोर फबफैनायाव जोंहा माखासे जेंना जेंसिजों मोग मोगिनां जायो। जेरै जोंनि हाखुरखानाय गिसि गानायनि जाहोनाव जोङो माखासे जोङो खस्थ' जायो जेरै भुगिनां खस्थ' भुगिनांगौ जायो। जेरै जोङो माखासे आबाद मावनांगौ जोंहा माखासे दै नांगौ जायो जेरै आबाद फोथाराव जोंनो रानस्राव जायो अब्ला जोङो आबाद फोथोराव जों दै नांगौ जायो। नाथाय जोङोव माखासे जोङो दै नांगौ जायोब्लाबो जोङो दिनै माखासे जेंना जेंसि मोगा मोगि जानायखौ जोङो नुनो मोनो नंगौ जोङो अखाखौ नांगौ नाथ थाय जोङो बांद्रायनि जिथुनुकि बांद्राय जुदि हायोब्लाथाय जेरै दै बानाया जायो। जेरै लामा बायनाय दालां बायनाय बेफोरबायदि माखासे जेंना जेंसिया जायो नोंगौ जों दै बानानि गेजेरजोंबो गोबां जेंना जेंसि मोगा मोगि जायो जेरै दै गेब्रेंनाय हा गेब्रेंनायबो बेबायदि माखासे बेमार आजारफोर जों जानायखौ नुनो मोनो जेरै माखासे दैबानानि गेजेरजों माखासे बिजानु थायो दैयाव जेरै माखासे लेथ्रा लेथ्रि जेरै टाउन सहरनिफ्राय जिथुनिखि बोहैबोनाय माखासे लेथ्रा मुवा बेसाद गारनाय जेरै माखासे पेकेट बायदिसिना गारनाय जेरै ओ बेफोर मैलाफोरा लेथ्रा लेथ्रिफोरा बिसोरो दैबानानि गेजेरजों बोहैबोनानै माखासे जोंनि हायेन ओनसोला गाहाय ओनसोलाव लानानै फैयो जेरै गाहाय ओनसोलाव लानानै फैयो लानानैै फैनायजों लोगोसे बेजों लोगोसे माखासे भाइरासफोर थाफायो बेफोर दैफोराव जोङो गाब बाथाय बेफोर जेखौ जुदि जों लोंबाथाय जोंनि देहायाव माखासे इनफेकसनफोर जानायखौ जोंनो मोनो माखासे बेमार आजार जेरै बिगुरनि बेरामफोर जानायफोरखौबो जों बे समाव नुगासिनो दं बा नुनो मोन्दों। जेरै माखासे गेसफोर दों दङ। हानि माख हा इसुखिनि दैनि माखासे गेसफोर दोङो। माखासे बिजानुफोर दोङो। माखासे बिफां लाइ अमाफोराबो माखासे जिउ खहा जायो जेरै लोमहर म थाबादो जेरै दैनि गेजेरजोंनो माखासे हाग्रा सुनाय फोर दं माखासे नाफोरनि जिउ खहा जानायखौबो बे समाव जों नुयो नुनो मोनो एबा जों मिथिनो मोनो। बे दैयाव जों लोगोसे जों माखासे जों दै गेब्रेंनाय जों नुनो मोनो जेरै दैनि माखासे लेथ्रा लेथ्रि एबा माखासे जमा जानानानै थानाय माखासे हाखर हालानि जेथुनेखि दैफोरा बेफोर दैफोराबा माखासेे टेंकि किनि दैफोरा जेरै बानानि गेजेरजों बुखारबोनानै जेरै जोंनि माखासे लोमसावनानै बै दैयाव कजों जुदि लोङो बा बैखौ जुदि जों गायोबाय माखासे जों इनफेकसन जायो नंगौ बे सम खालामबाय जिदुनो जोङो दैबाना होननानै बुङो जिदु दै दै बानानि बि दै बानायाव दिनै माखासे मोगा मोगि जानायखौ जों नुदो। जेंना जेंसिजों दिनै सुबुंमाहारिनि जिउ खहा जानायखौ नुनो मोनदोंमोन माखासे लामा लामा दायनाय बायनाय माखासे मोसौ गोजौ लांनाय माखासे दाउ अमा बोरमानि माखासे जिउ खहा जानाय माखासे सुबुं माहारिनि माइ आबादफोरा खेथिफोरा नस्थ' जानाय बेफोरबायदिनो माखासे हागि सिगानाय माखासे जेंना जेंसिखौ जों बे समाव नुगासिनो दं बे समाव नोंथांनि। बेफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिं। सुनानै लागोन दि जिथुनाखि दै बानाया नोंथांमोननिथिं। उ जागोन ना जाया एबा माबायदि जायो जिथुखि दै बानाया एबा दै बानायाव नोंथांमोननि। थिं बेफोरबायदि माखासे न' बुखारनाय दाउ अमानि जिथुनोखि लांखारनाय बेफोरबायदि जाथाया नोंथांमोन। मोननि एरियायाव जाफेरदोंना जाफेराखै एबा जागासिनो दं नामा?
जोंनि आवथु ओ नैरोजा नैरोजा ब्रैआव जादोंमोन आरो नोंथां।
नंगौ। हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादो खोनादो।
ओ जोंनि ओनसोलाव थांनाय बोसोराव इदिनो दैबाना हरसे लोमनायाव माने मानसिफोरा जोंना गोदो गोदो उन्दुलांदोंमोना। हर गेजेराव बेयाव जोंनि जों गामिनिनो उ न'आव थानाय जि माल माथा बेफोर गोजावलांदों आरो मानसिफोरा दै लोमनायावसो माने थाल मोन्दों बेयाव मोसौ बोरमा गासैबो गोजावलांजोबदों ओमफा फाय न'नि थानाय गासैबो माल मथाया गोजाव लोंनायजों लोगोसे जिब जुनारनि खहाबो जादों।
आरो थाखा फैसा गासैबो सेवहांगार जालांजोबबाय आरो दै लोमनानै। गोदनासे गोदनासे दै जानानै थांनो हायि फैनो हायि गारि मथर खारनो हायि गोबां जेंना जादोंमोन नोंथां। न'आव फिसिनाय दाउ औ।
बिदिनो दै बानायाव जों माखासे दै बानायाव नोंथांमोनिथिं एबा आबादफोरनि एबा सुकुमारनि बेबायदि खहा जादोंना जायाखै एबा सुकुमा फोरनि जिउ गोमानाय बेफोरबायदि माखासे सुबुंफोरा जेरै ना गुरनो थांनाय बा दंफां जुदि हमोना जिखुनखि जों दैब बिबाद बेफोराव बिखनिखि सुबुं गोमानायफोर बेफोरबायदि जाथायफोरा नोंथांमोनथिं जादों ना जायाखै?
जोंनियाव जोंना आबाद मावनो थाखाय जोङो जोंनि ओन जोंनिया माने मोन
ओ सकि मोनसे ओ पिकनिक स्पट दंमोन ना। बे पिकनिक स्पट निफ्राय माने जोंनि रा ओनसोलनिया माने दै खाथिनानैसो माइ गायो नोंथां। बे माइ माइ गायनो थाखाय बे दैखौ जों लायाबा जों माइ गायनोनो हाया बेयाव जोंनि फाला फालाय हिसाबै दैखौ ला ओ जोङो फाला राननानै लायनो थाङो बेयाव ओ हरनैबा खरथाम हर थानानै फैनांगौ जायो आरो मानसिफोरा बेयाव ओ आगोलो माथावरि खानाय गैयामोन नालाय बे पिकनिक स्पटआव। ओ बेनिफाय मोननै दै दङ मोनसे सालकारा मोनसे आरो जोंनि बे ओनसोलनि ला नाय दैआ।
दंफाङा बायसिननानै जोंनि सुबुङाबो जि दंग' खाथिनो थांदोंमोन बेबो माने जिउ गोमादों आरो ओमफ्राय नागिरनानै उनावसो मोनदों। बेनिफ्रायनो दा जोंनि बे हालामाव ओ हाजो ओनसोलाव बिराद अखा हाबाथाय ओ कालफार दालां दुगानायफोरा गोबां जाबोबाय दं आरो। नै मैयाबो जोंनि दंग'आवनो सासे मानसि गोथैबो नांथानानै थाफैदों हाजोनिफ्राय। सासे बुरैमोन आरो बुरै आइजोमोन।
नंगौ नंगौ नोंथां जिथुनाखि गोबां खोथा जोङो सावरायनो गोनां नङामोनब्लाबो जिथुनाखि जोंनि सावरायनांगौ आयदा बे सावरायनांगौ आयदाखो जोङो बेखिनियाव दोनथ'नांसिगोन मानो होन बा जोंहा समनि आंखाल जोंहा समा जानानै फैबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन बाय आरो नेक्स्ट टाइम नोंथांदो बेफोरबायदिनो सावरायनो मोनबावगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय गोजोन्थों।
दे गोजोनथों।
उम।